गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि गोजोन फुंबिलि नोंथां खोनादों ना नोंथां। ओ मोजाङै खोनादों दा। ओ-ओ अ नै नोंथांनो फन खाम नायनि जाहोननानो जाहैबाय मोनसे टपिक लानानै दसे सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां ओ।
दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला जागायसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
आं नै दा रायलायनो सानदों माने जोंनि दा दैज्लां बोथोरनि। आबादफोरनि सायावहाय एसे माने खोथियाफोरखौ बोरै फैयो। माइ गायनाय बेफोरबायनि सायावहाय मा माने एसे सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों आरो नोंथां। होमबा आंनो जागायग्रोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां नोंनो जागायगोरदों होनबा जोबोद मोजां आबादनि सोमोन्दैथ' मिथिखागौ बिराद जोबोद। मोजां टपिकखौनो लादों नोङो दे अब्ला नोंथां नोंनो जागाय जोनग्रो दे
औ औ होनोबा जोङो नै आङो जोंनि साइडआवहाय माबायदि माने खोथियाफोरखौ बोरै बोरै फोनाय जायो। बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थालांसै आं नोंथांनो जिहेथु जोंनि गामियारि ओनसोलावथ मेन आबाद होनोबा जोंना माइ आबादानो जायो आरो जोंनाव माने बारा गोरान खेथिबो बानायनाय जाया मेनलि बे माइ आबादनो आरो जोंनिया जिहेथु खोथिया फोनाय होनोब्ला माने जोङो सिगांग्रोनो जि जि माइखौ जों खोथिया फोगोन बेखौ जों माने जिहेथु माने बासिनानै दोनखांनाय जायो आरो एकस्रायै माने आलादायै माने जों बस्थायाव मोजां सोनानै दोनखानाय जायो जिहेथु माइ अब्ला जोङो जि जि दुब्लियावहाय जोङो खोथियाखौ फोगोन बे दुब्लिखौ माने जों बासिनानै लानाय जायो एसे जेहुथु दुब्लिया एसे गोजौ बारा दह्लाबाबो एसे माइ बोथिया फोनायावहाय दिगदार जिबायदि दुब्लिखौ बासियो माने बे दुब्लियाहाय माने दै अमार जायोबा एसे दान ख्लायनो हानाय बा दै एसे नांगौ जायोबा सोनो हानाय बेफोरबायदि दुब्लिखौ जों बासिनानै लाग्रोनाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
दुब्लिखौहाय खारायनोसै खारायखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला सामार होयो
औ औ-औ नोंगौ
सामार होबाथाय जोङो माने माबाखौहाय आलिखौ दानसिगोन जोङो अब्लानो अ अब्लानो जोङो माने मा होनो बे जोंनि माइनिथु जोङो माने मोजां माइखौ आलादायै दोननाय जिहेथु जेखौ जोलै जोलै खालामगोन होननानैहाय बेखौ दोनो माने नांगौखिनिखौ लानानैहाय सोरबाया फख्रिनि दैयावहाय बस्थायाव सोनानै सोरबाया अबबा जाम्फैफ्रावहाय आरो जाय जायना माने जाम्फै बेफोरबायदि दै गैया बोसोरो माने बै गिबि गिदिर मामा दो बा आजिखालि बै माबानि मोनोना फ्लास्टिकनि गिदिर गिदिर माने एसे मा मोनगोन बेफोरावहाय माने नआवनो सोमो आरो बेखौ जोङो सानथामखालि सोमनाय जायो बे सानथामखालि सोमनायावनो जोङो दुब्लिखौहाय हालेवनानै सामार होनानै बर होनानै एवगारनानै जों माने खौ रेदि खालामनाय जायो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथ नोंगौ
जोङो रयनाफोरजों हनानै खदालजों हनानैहाय माने मा होनो नोंखौ रेदि खालामखांनानै जेब्ला जोङो सानथामनि उनावहाय माइ सोमनायखौहाय बोखांनानै
उम
मा सायाव माने हा जिहेथु जोंनिया सायावनो खालामो आरो हायावहाय खे एसे फेनलानानै दै एसे सारस्रोनानै फेनलां फेनलानानैहाय एसे फेनलानानै सोरबाया बेयावनो सोरबाया बस्था खोबो सायावहाय सोरबाया थास बिलाइ खोबो बिदिनो साननै सानथाम थानानै जेब्ला गाजाया एसे एसे थमेनो अब्ला जोङो माने जिथु फोथार जोङो रेडि खालामना दोननाय बेवहाय माइ खोथियाखौहाय जों फोनाय जायो
औ हाब्रुआवहाय
बेबायदिनो जेब्ला जों खोथियाखौ बोखाङो खोथिया फोखा बयो जों जौ हुबाय थानाय समावनो जेराव जों माइखौ गायगोन जि दुब्लियाव जों माइखौ गायगोन माने बे फोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लानाय जायो आरो। जिहेथु हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। ओ माखासे आलि खोनाय आलि दाननाय हालेवनाय बेफोर खामानिफोरखौ जों मावनानै लानाय जायो आरो। जोंना खोथिया जौनो थाखाय बिदिनो बा गायजानाय जानो थाखाय बिदिनो नैजिबानिफ्राय लानानै थामजि सोरबाया थामजिबा दिनसिम दोननाय जायो आरो। आरो माइखौ गुबुन गुबुन जायगायावहाय एसे माने एसे बेलेग बेलेग गायनायबो जायो। सोरबाया मा होनो बेखौ नागा नागा सिटेल गायनाय बेफोरो जाहैबाय माने खननै खननै गायनाय जायो। जोंनिया माने खनस से खनसेल गायो आरो बिदिनो जोङो। जेब्ला पसिस दिन थ्रिस दिन जासिगोन अब्ला जोङो हाजिरा दुजिरा नागिरनानै
औ नोंगौ।
खौ माने बांसिन दानिया हाजिरा बा आखाइ हिसाब माने मुथा हिसाब बेफोरबायादि फुयो फुनाय जायो खोथियाखौहाय। बेफोरबादि फुहो जोङो हाजिराखौ फुहो होसिगोन। गोदोनि समावथ गामियावनो माने गामिनि मानसिफोरखौनो हाजिरा दुजिरा मोनोमोन। गामिनियानो सोरबाया फाला गायलाय लायोमोन जोंनिया। बा दिनै नोंनाव गायनाय जाथवाबा दुब्लिफ्रा रिदि जाथवाखैबा माने इजों गावजों गाव हेफाजाब होलायलायनाय माने बैनि न'आव बैनि न'आव गायलायलायनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो। आथिखालावथ बेफोरबादि रावबो दुब्लिफ्राव बारा ओंखारलायला। बा खस्थ खालामलायनो हाला। सानदुंफोरखौ बारा सैज खालामलायनो हाला। बेफोरबाय - दिनो माने दानिया जोङो सोरबा एसे गोजानावहाय। बेलेग गामिनिफ्रायहाय बिदिनो फिलफिलि भारा सोरबाया अट' भारा सोरबाया गारिजों लायो बेफोरबायदि माने हाजिरा खामला लानानैहाय जों बे ओ नै जिबा दिन थामजि दिन जाबाथाय खोथियाखौ फुनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ
अब्ला जोङो सोरबाया हरसे बासि दोनो सोरबाया हरनै बासि दोनो‌। माने बासिदोनोब्ला मोजां आरो गायनायावहाय। बासि दोनोबा माने माइ गायनोस समावहाय एसे मोजां जायो। बे फुग्रो फुग्रा गायो बा माइआ एसे थाब माने बारा थाबनो जौगा जौगानो नागिरा आरो।
औ औ
खोथियाखौ जोङो फु माबनायनिफ्राय ओ फुनानैहाय हरसे बासि दोनो अब्ला जोंना खोथ थिया अखानायैहाय माने बिराद मोजां जायो आरोख गायनो एसे गोरा गोरा जायो एसे रासिनो बेफोरबायदि जायो आरो। जेला हाजिरा दुजिरा गोदोनि समावथ' जोङो खोथिया गोरदि माइ गायनाय फुनाय होनोब्ला जोंनिया बुहुद गोबाव सम नांगौ। बेयावनो माने बिराद गोबाव सम बारहोयोमोन जोंनियाहाय। आरो बेफोरबायदि हाजिरा दुजिरा बारा बेफोरबायदि मेरला मेरला हाजिराफोर दानि आथिखालनि बायदि साननै सानथामफ्रावनो फोजोबामोन नालाय।
औ नंगौ नंगौ
समाव जोंना माइ गायनाय होनोब्ला बेयावनो जोंनिया बिदिनो ओ जिद' जि द'जि दा दजि दिन बा ओ नोब्बै दिन बेफोरबायदि माने जोंनिया सम होयोमोन आरो माइ गायनायफ्राव आथिखालाव नुनो मोनो सोरबाथ' खेबसेनो सानसेनोबो फोजोबो जोंना माइ गायनाय
नंगौथ' नंगौ नोंथां
माने बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो नोंथां मोनथिजायहाय एसे आलादा नामा एसे माने फंनैसो मिथिनो मोनबा मोजां जागौमोन
औ दा नोंथाङा सोमोन्दै एसे सिगाङाव बुंलांबाय गोबां दा मोजां बिराद मोजां नोंथांनि खोथियानि सोमोन्दै एसेब्लाबो आङो खोनानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो आंबो जा हायो खोथियाानि सोमोन्दै मिथियो आंबो एसे नोंथांनिसिम फोरमायलांनोसै खोथिया होनब्लाथ' जों मिथिखायो नोंथां खोथियाखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय खोथा गायनाय जायो बा फोनाय जायो दा खोथियाखौ जोङो मा गिबियावनो नोंथाङा होनलांखाबायदि जोङो ओ गाजा बेरहोनानै बेखौ जोङो सोमनानै ओ माबायो मा होनोमोनलाय? फोनाय जायो। बिदिनो माइ फोथारावहाय थिग बेबायदिनो उनावहाय बि दि जे देरनानै मा बियो ओ जेब्ला खोथियाया देरो अब्ला बेखौ जोङो फुनानै मा ओ माइ माइ महराव माइ बिफाङाव गायनाय जायो दा बेखौनो आं मिथियो आरो बुंनो थाङोब्ला खोथिया निफ्राय जोङो मा माइ मोनो उनावहाय बे माइखौ जोङो जानानैनो मा जोंनि जिउआ थांना थायो बा जोङो ओ गोहो बोलो मोनो जायखौ जोङो एंगारनो हाया माने खोथिया फुनाय मानि खोथिया आबाद मावनाय माइ आबाद आबाद मावनाय बेफोरखौ जोङो मा गारनो हाया। मानि बियो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि थैजों बा जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां मोनसे जारिमिन बा जोंनि जामुं आदार महरै जोङो बेखौ गोनांथार सायख'ना लानाय जादों। दा बेखायनो ओ जु जोङो बांसिन जुन जुलाइ आगषट जुन जुलाइ दानावहाय जोङो खोथिया आबादखौ जोङो बांसिन बांसिन मावनाय जायो आरो खोथिया गोबां रोखोमनि दङ जेरखम जोसा दं आसु दं बावा दं माइमा दं माइसा लि दङ' माइब्रा दं गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जोसा खुसियाफोर जोलै दङ दा नोंथां जोंना रायलायबाबोथ' नों जों खोथाया जोब खाया बिसिबां रालायो बेसिबां समनि आंखाल दा जोंना नै ओ समा जानानै फैबाय ओ बिनिखायनो नोंथांजों रालायनानै आङो जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो उननि टपिकआव जोङो मोजां सावरायलायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय नोंथां। नोंथाङा मा
औ औ औ नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमनबो। माने नोंथाङा जिहेथु नोंसिनिखौबो एसे खोनथाबाय नङा होमबा। होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनफिनसिगोन। नङा होमबा जों जोंना समावबो जाबाय दोनथ'लायनोसै ना? औ।